हेलौ हेल
हेलौ औ औ खोनादों,
अ नोंथांनि खबरा माबोरै?
औ दासान्दि मोजाङानो दङ
अ अ नोंथां आंनियाबो मोजाङैनो दं
औ
बिदिब्ला नोंथां ओ जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ औ बुंदो
नोंथां ओ जों बर' सुबुंफ्रा गामि ओनसोलाव माबोरै रायजो जायो ओ बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ औ औ
बिदिब्ला नोंथां ओह आं जागायग्रोनोसै
औ औ जागायदो
ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होनबा नोंथां,
औ औ नंगौ नंगौ
बर'फ्रा सिगांग्रो ओ जायफ्रा आ गामियाव थायो बिथांमोनहा ओ आबाद मावनानै, जिउ खुङो, आ नाथाय आथिखालाव, गोबां बर'फ्राबो ओ बिगियाननि गोबां आदब बा आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै बा रासायनारि हासार बाहायनानै, गोबां आबाद मावनाय ओ जों बेफोरखौ नुनो मो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों आबादखौ मावनानै गोबां रांखान्थि, आरजिनाय आरो न'खर दानाय बा न'खर सालायनाय ओ जों बेखौबो नुनो मोनदों,
औ
नाथाय गोदोनि समाव आबादारिफ्रा आ मिथिंगानि सायाव सोनारोमोन आ मिथिंगानि आ अखा बा उम मिथिंगाया जा होयो ओ फिथाइ थायनाय बिबार बारनाय बेफोरखौ जों मिथिंगानि सायाव सोनारोमोन नाथाय आथिखालाव, ओ जोंनि बर'फ्रा गोबां आदबजों बा गोबां राहायै जों आ अखा गैयै बोथोरब्लाबो ओ दुब्लिफ्राव जों बायदि रोखोमनि दैनि आ बेबस्था खालामनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो, आरो बेबायदिनो दैज्लांनि बा मेसेंनि आबाद, ओह बैफोरखौ दुरुुननानै ओ बाजाराव फाननाय बाजाराव फाननानै रां आरजिनो, खौ जों नुनो मोनो ओह आरो बेबायदिनो ओह, गामियाव जिउ खुंनाय गोबां आइजोफोर बिथांमोनहाबो, न'खराव अमा फिसिनानै बा बोरमा फिसिनानै दाउ फि जानाय नंगौ नोंथां हांसो फिसनानै बा मोसौ फिनानै गोबां आजिखालि ओ गोबां ओ रासायनारि हासार जायफोरखौ जों ओ से बोसोराव फाननांगौमोन ओ बेफोरखौ जों आजिखालि रासायनारि हासार बाहायनानै द मास बा स्नि मासावनो जों ओ फाननो हानायनि राहाबो दंसै बा फाननायनि राहाबो खालामनानै लानो हासै। बेबायदिनो आइजोफ्राबो गोबां ओ आदबजों बा जौगानायनि आदबजों आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै ओ बैफोर दाउ अमाफोरखौ ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
आरो बिथांमोनहाबो ओ गोबां रां आरजिनो बा दोनथुमनो हानायखौ ओ जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव।
औ
आरो बेबायदिनो गथफोरखौ ओ फोरोंनाय फोरोंनायाव नांगौ जानाय बा नखराव नांगौ जानाय थाखा फैसा गोनांथियाव बै बेफोरखौ ओ आइजोफ्रा ओ दिहुननानै लानो हायो सिगांनि बायदि ओ हौवाफोरनि सायाव बा ओ फिसायनि सायावल सोनारनानै रायजो जानायखौ जों नुबांलिया। फ्राय आथ आथिख खालावबो जोंनि गामि ओनसोलाव आइजोफ्राबो हौवा सुबुंफोरजोंबा हौवा मानसि फोरजों समान समान ओ खामानि। मावनानै ओ थाखा खामायनाय बा उम। नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ। ओ‌ दिहुननानै लानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ‌ बर आइजोफोरा मा मा। खामानि मावनानै ओ रां आरजि ओ नोंथाङा एसे।
औ औ जागोन जागोन ओ जोंनि नै ओनसोलावथ दासान्दि गोबां आइजोफोरानो गावनि जिउ एबा नखरनि थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय ओ नों-नोंथाङा होननाय बायदिनो दाउ अमा ओ एबा बोरमा फिसिनानै गावनि जिउ खौ ओ मोनसे गोजोनथि एबा सोरां लामाजों दैदेनलांगासिनो जेनेबा गावनि नखरनि गोनांथि एबा गथ गथायाइनो गोनां जानाय दासान्दिथ गथ गथायाइफोरनो फरायनाय लिरनाय बेफोरनि ओ ओ। लेखा बहि बेफोरनि ओ खरसाफोरखौ बेफोरखौ फाननानैनो एबा उम दाउ अमा बेफोरखौ फाननानैनो जोङो सुफुंनो हायो। बेबायदिनो ओ। बेबायदिनो ओ फिसायनि। सायाव दिपेन्ड जानानै ओ दानि आइजोफोरखौ थानाय नुनो मोनलिया।
आइजोफोराबो आयजोफोराबो बेफोर ओ दाउ अमा फिस फिनायनि अनगायैबो जों खाथि खालानि दखान बा गलाफ्राव ओ जों मैगं फाननाय बा दखना बेफार खालामनाय। बा जों बेनि अनगायैबो। जों ज ज यै। आ हानजा लोगो नांनानै उम दखना दानाय। आ बेफोरबायदि दखना दानानै जयै फाननाय जों बेफोरखौबो नुया नुयो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ दा ओनसोलनि थासारियाव दा जै आबाद मावनायनि थासारि सोलिबाय दङो ओ दा ओ आइजोफोराबो जेनेबा गामिनि खोथिया फुनाय माइ गायनाय ओ बेफोराव माने गावखौ ओ बेस्थ खालामनानै दोङो जेनेबा गावनि नखरनि ओ गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय बेबायदिनो दा ओ गामियाव ओ माइ गायनो ओ माइ गायनो रुवाथि एबा उम माइ गायनो थाखाय ओ जेनेबा गावनि ओ गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो रां रुफानि था रां रुफानि गोनांथिनि थाखायनो जेनेबा खामानिखौ मावो। ओ गासिबो गासैबो आइजोनि ओ गोनांथिखौथ उम सासे हौवा एबा हासबेन्डआथ औ गारजेना बे सुफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो औ गावनि गोनां थिखौ गावनो ओ सुफुंनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो। औ दाथ' ओ ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां आइजोफोर ओ नुनो मोनो जाय बेफोरबायदि खामानिल' मावनो थाङा नों होननाय नोंथाङा होननाय बिदिनो ओ गामियाव ओ दखना दखान एबा गला एबा ओ स ओ मोनसे ओ सकआव मैगं-थाइगं फाननाय फाननाय आरो बेफोरनो सि फाननाय एबा औ औ बेफोरबायदि फाननानै जानायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो ओ आथिखालाव गोबां गासैबो सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गावनो गायनि गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय मोनफा मोनफा एरनानै जेनेबा गावनि जिउखौ सु फुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथांनि ओस ओ ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि ओ उदाङै एबा ओरैनो थालाबायनाय आइजोफोर नुनो मोनो नामा आं बेनि सा थेव नोंथांनिसिम फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
जोंनि ओनसोलबा हालामाव आइजोफोरखौ ओरैनो थानाय नुबां नुबांलिया फ्राय बयबो आइजो फ्रान ओ गावनि देलानाय बा गावनि गाननाय जोमनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसायफोरखौ फिसायनि सायाव बा आ गारजेननि सायाव सोनारा लाबानो गावबो आ नखरनि खामानि फोरखौ फोजोबखांनानै ज ज जोंनि ओनसोलाव आइजोफ्रा आ लोगो नांनानै दखना दानाय बा फारसा दानाय बा गामसा दानाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ खुंफुङो आरो खुंफुंनायनि गेजेरजों आ दखनाफोरखौ गलायाव फानहैनाय आ बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जयै रानलायना माने ओ मिलायनायनि गेजेरजों ज'यै रानलायनानै ओ फैसाफोरखौ राननानै लायो आरो बेबायदिनो गावनो नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय आरो नखराव नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ दिरुननानै लायो आरो बेनि अनगायैबो खायफा खायफा आइजोफ्रा न' खाथिनिनो सक बा दखानाव साहा बा ओंखामनि गला ओ बैफोरखौ होनानैबो जिउ खुंनायखौ ओ जों नुनो मोनो नों थां ओ आरो बिनि अनगायै बो गोबां आइजोफ्रा आथिखालाव ओ गुबुन जायगायाव बा न'निफ्राय एसे गोजा गोजानावहाय खाथि खालानि बा बाजारनि न'खाथिनि सक बा बाजारनिफ्राय मैगंफोरखौ बायथुमनानै गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनाय ओ बेनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनायखौ ओ जों नुनो मोन्दोंमोन।
औ औ औ नंगौ।
ओ आं आथिखालाव ओरैनो थानायखौ ओ नुनो मोनाखै आरो गोबां आइजोफोरानो आथिखालाव ओ फेसबुक बा अनलाइननि मुगा ओ फेसबुक बा इन्स्टा बा गेम बैफोराव ओ बैफोराव गेलेनानै बा फेसबुकनि गेजेरजों बा गेम गेलेनानै बा इन्स्टानि गेजेरजों गोबां आरजि रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। गावनि रोंगौथिखौ ओ दिन्थिफुंनायनि गेजे गोजोन नोंथां। ओ बुंनो हायो बुंनो थाङोब्ला रावबो मानसियानो आथिखालाव ओ ओरैनो थाया रावबो आइजोआनो ओरैनो थाया होननानै आं बुंनो हायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओ बिनि अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोलाव फ्राय हौवाजों समान बा बुंनो थाङोब्ला हौवानिफ्राय बांसिनसो आइजोफोरा ओ खामानिफोरावबो आखा फाखा आरो ओ रां आरजिनायावबो आखा फाखा होननानै ओ बुङोब्लाबो
गोरोन्थि जाया अ ओ ओ नंगौ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जों बे आयदानि सायाव साव रायनाय हाबाफारिखौ ओ बेखि खिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै ओ नोंथांखौ आं बुंहरनाय थाबाय आरो नोंथाङा आंजों दसे सम ओ बे आयदाखौ सावरायनायाव सम होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ औ जागोन गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।